हेलौ
औ
औ खोनाबाय दा नोंथां
औ खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि दङोबा बे मागो दमासिनि सोमोन्दै एसे गुवारै सावरायनानै होदो नोंथां
अ फ्रियालाय दङ दंनालाय नोंथां मागोनि सोमोन्दै आंबो बारा मोनथिया मोनथिनालाय
औ
जा मिथियो बेखौनो खोन्थानोसै
औ दे
खोनादों
औ खोनादों दे
औ मागोआथ' जानुवारिनि फन्द्र' थारिखआव जायो नामा
औ
जानुवारिनि फन्द्र थारिख एक थारिख जायो आरो मागोनि
औ
हेलौ
औ खोनागासिनो नोंथां
खोनादों
हेल' औ खोनागासिनो आङो
ए
ओं ओं
थावरानो नाङाखै होनबा आंना‌ औ
नोंथाङा एसे जायगाखौ सोलायना थाथ'लाय
सोलायदोंमोन माथो ओमफाय बारा खोनायासै। दा खोना दोंना खोनायाखै।
औ खोनागासिनो दे।
खोनादों।
मागोनि सोमोन्दै होनदोंमोन नामा?
औ औ।
औ बिदिनो मागोनि एक थारिख सानसे सानसे सिगांमोन नामा खाना जायो आरो। बिदिनो बिदिनो हराव' फिसाफोर खांलायनानै ज' जायो बिदिनो सोरबा सोरबा ज' लोगोनांनै इदिनो गेजेरावनो।
अमाफोर फिसिनाय थाखायो आरो
हेलौ।
औ खोनागासिनो।
खोनायाखै औ खोनादों।
खोनादों खोनादों।
बिदिनो गावबागाव ज' लोगो नांनानै गेजेरावनो अमाफोर दाउफोर फियो आरो। बिदि मागोसाग मागोआव जानायनि नामै लानानै दोनखायो आरो।
औ।
हेलौ। खोना
औ नोंथांङा आं खोनागासिनो दंङो खोनादों खोनादों।
हा।
आं खोनासंगासिनो नोंथां खोनासंगासिनो ओं।
औ। बिदिनो मागोनि एक थारिबाथाय फुंङावनो ओं फिथा बेलागुर सावग्रोयो आरो फासावनो खोमसि खोमसि सोरांसि सोरांसि सान ओंखारिनि सिगांङावनो दुगैग्रोनांगौ।
औ।
हो
औ खोनागासिनो
ओ बिदिनो दाउखा दाउखा नुयैनि सिगां दुइग्रोनांगौ होनो आरो। ओमफ्राय दुगैखांनानै बिदिनो बेलागुर सावो बेलागुर सावखांनानै न'फ्राव मा मा फिथाइ थायग्रा बिफांफोर दंङो। गय खान्थाल थाइजौ बेफोर गासैयावबो माने जिगाब खानानै दोनो आरो फिथाइफोरा थाइथों होननानै
औ।
हो
औ नंगौ नोंथां।
औ बेखौ माने रावबो सिखारै समावनो सोरिरांस्रि सान ओंखारै समावनो खानांगौ आरो बेखौ रावबो नुयै समावनो बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो गथ'फोर गोनाङा गथ'फोरखौ लाना बानानै खायोनो फिथाइफ्रा बुरजा बुरजा थायनायनि ओमफ्राय गैयिफ्राथ' ओरैनो खानानै दोनोङो आरो नामाव। गोदो बांसिन फालिनाय जायोमोन आरो बेखौ दाथ' फालिनायखौनो बारा नुनो मोनला।
दा बिराद खम जाबाय आरो बिदिखौ फालिनाया।
खम जालांगासिनो दंना नोंथां औ खोनागासिनो। नोंथां
औ औ ओमफ्राय बिदिनो फुं बेलागुर आरि सावखांनानै गय आरि खाखांनानै बिदिनो फिथा सावसिगोन न'आव।
बिदिनो गथ' गथ'फोरा फुंङावहाय फिथा मागिनाय मागिनाय नेम दंङो आरो। बैनि न' बैनि न' थांनानै फिथा मागियो।
औ
हेलौ
औ खोनागासिनो।
औ आं माबा खोनाया खोनाया मोनबाय थादों।
अ खोनागासिनोथ' आङो नोंथां।
औ ओमफाय ओं इदिनो बैनि न' बैनि न' फिथा मागियो आरो गथ'फ्रा। बयनावबो गामियाव
उम
ओमफ्राय बिदिनो आरो अखान बिदिनो सोरबा सोरबा अखानायै जुमाय लोंग्राफ्रा इदिनो जुमाय लोंसिगोन बेदर जासिगोन। साहा फिथा लोंग्रा बिदिनो फ्रा इदिनो फिथा साहा लोंसिगोन आरो।
औ
नोंथांमोनसिलाय बोरै बोरै मानियो बेैसाग मागोखौलाय?
उम जोंनाबो बिदिनो मागियो नोंथां नोंसिनि बायदियानो एखेयानो। औ एक थारिकनि सानसे सिगाङाव जोंनाबो बिदिनो औ
औ
बयबो खाना जायो सोरबा बायदिफ्रा एक थारिगावबो फाखाना ओमफ्राय सोरबायदि सानसे सिगाङावबो जायो आरो मोनायावहाय ओमफ्राय
औ
हिखालि बयहाबो बिदिनो खाना जासिगोन फैसा सोरबा बायदिया फैसा खांनानै जायो जमानो सोरबा बाय
औ
बिनो गेजेरावनो अमाफोर फिसिखानानै लायो नालाय बेफोरजोंनो जायो आरो।
औ
ओमफ्राय जसे जानानै हराव
औ
औ जोबोद रंजासिगोन बिसोरो हरसे सोरांजासे रंजाखायो आरो बिसोरो। सोरांजासिम रंजानानै सोरांनायजों ओमफाय बेयावनो बेलाांगुराबो सावखाासिगोन नालाय। अखानायैथ' एक टारिख जाखाबाय नालाय नोंथां एक थारिकखालि
औ
दुगैस्रांं लोबस्रां साफानो थाइजौ ओ थाइजौ खान्थाल फिफांफोरखौ गय बिफां बायदिसिना गासिबो बारियाव जि बिफां लाइफां थायो बेफोरखौ माने जिगाबजों खायो आरो।
औ
बिदिनो
उम
बिदिनो खायो आरो ओमफाय खानानैहाय बेलागुरखौबो था बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां सावो आरो। माने सावनानै औ ओं सावखां आरिखां फुङाव बयबो बिदिनो बैनि न' बैनि न' बेरायलायसिगोन बेरायलायना नै फिथा साहा लोंलाय लायसिगोन। ओमफ्राय बेदर जुमाय लोंग्राफ्राबो जासिगोन बिदिनो गोरोबलायनानै
औ
ह उम बेबायदिनो सोलिबाय थायो आरो बोसोरै बोसोर जोंहाबो गामिया एरियायाव नोंथां।
ओं
उ नोंथाङा मा मा फिथा सावनो रोङो ओरैनो?
हो?
नोंथांखौ होनदां मा मा फिथा सावनो रोङो नोंथाङा?
अ फिथायाथ' बिदिनो माबा फिथा एन्थाब ना मा होनो बे फिथा गोलावा।
औ
बेखौ सावो ओमफ्राय थावनि फिथाया
औ
बे बेखौ नालेंखर होनानै एवो आरो। ओमफ्राय आरो नालेंखरनि लादु बानायो। ओमफ्राय फिथा लाउदुम ना मा होनो बे गिदिर गिदिरा थिख्लि मोखांनिया?
उ
बेखौ बानायो आरो।
औ बिदिब्लाथ' नोंथाङा गोबां रोखोमनि फिथा सावनो रोङो माथो नोंथां।
औ बिदिनो मोननै मोनथामसो रोङो रोंनायालाय। बोसोरै बोसोरे हो?
अ नोंथाङा गरसि फिथाखौ सावनो रोङोना रोङा गरसि फिथा?
असिथार गरसिथा ना मा होनदों? हेलौ
उम
खोनायासैहां। हेलौ
औ
मा फिथा होनदोंमोन? खोनायाखै। हेलौ ए मा मा फिथा होनदोंमोन आं बेखौ बानायफेराखै माबायदि बानायो
ओ नोंथां अन गुन्दैखौहाय औ खोनादों नोंथां
ए माबायदि बानाय खिन्थाना होदो होनबा
अ माने फार्स्टआवनो अन गुन्दैखौहाय दै बिदिनो संख्रि होनोबा संख्रि होदो अन गुन्दैयावहाय ओमफ्राय सोरबा बायदि सिनिबो होयो आरो ना
औ
औ ओमफ्राय आंथ' बांसिनानो संख्रि होनानैसो बानायो आरो ना
औ
ख्रिजों लगायनानै अन गुन्दैजों लगायनानै दै होनानै ल लगायजोबबाय लगाय थांनायनि उनाव बेखौ इसेबां माने दै लाव लाव होनो नाङा आरो ना
औ
दै गथा गथा जानाय बायदि दै गथा गथा जाहोनाय बिदि खालाम होना बारा एसे खम होनांगौआरो दैखौ ओमफ्राय औ आरो नाग्लिजोबबाय आरोना
ओं
नाखां आरिखां बेखौहाय
खोनायासै माथो
औ बेखौ नाखांनानै बेखौ नाखांनानै आरामसे ओ नानानै दोखो दोखो एसे गोबाव नानांगौ आरोना बेखौ गुरै होनांगौ आरो ओमफ्राय बेखौ ओरैजाय एसे गुवार नादामलासिगोन आरो माबा बायदि
औ
जेनेबा जों रुटिफोर सावोना बेबायदि एसे गुवार दाबलां बानायो आरोना औ
रुथि बायदि
एसे बांद्रायबो गुवार नङा आरो एसे जखानि ओमफ्राय बेनि बेखौ गुवार नासिगोन नालाय ओमफ्राय बेनि सिङावहाय नोङो नों मा रोखोमनि होना जानो हायो सिबिंनिबो जानो हायो आरो नारेंखलखौबो फिसा फिसा रुखिनानै एसे एव एवसोमनानै सिनिजों एवसोमनानै गेजेराव होबाय आरोना बेखौ ओमफ्राय होनानै थनबाय आरो
ओमफ्राय बेखौ थाव होयोना ओरैनो एवो
बेवहाय थावखौ थावनि माबायावनो होैयो बेखौबो थावजोंसो एवना जाखायो बेखौ थावजोंसो एवनांगौ नोंथां
ए
आराम आरो नोंथाङा रोङाबा बिनि थरसि फिथानि दा एसेबो थायोना बाजारावबो मोनो बेखौ औ नोङो माथ्र अन गुन्दैफोरखौल
जों ए जोंथिंजाय बेखौ अखफोर फिथासो होनो
अ